औ खोनादोंना नों थाङा।
औ खोनादों नोंथां।
उम नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
अ अ आंबो मोजाङैनो दं दे। ओमफ्राय आ थांखौ कल खालामनायनि ओ जाहोना जाबाय ओ मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामनो थाखाय कल खालामनाय जादों।
खामनो हागोन दे नोंथां।
अ'अ' नोंसाङा-नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा बेनि सायाव।
असुबिदा गैया नोंथां। नों मा टपिकखौ लानानै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन दे।
बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैदो ओ नोंथाङा ओ नोंसोरनि ओनसोलाव माने बैसागुखौ माबादिहाय फालियो आरो माबादि फालिबोगासिनो दं बेनि बागै बुंथिनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। दा बैसागु होननानै उ बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ बिखानि आमायथख्ल' होननानैबो जों बु नांगोन मानो होननानै बुंङोब्ला बैसागुआनो जाहैबाय जों बर'फोरनि ओ बायदि समाजारि सावगारिजों लोगोसे आसार खान्थि बायदिफोरा बै बैसागु फोरबोनि गेजेरजों
बेरखाङो उ औ औ नुनो मोनो। उ
बेजों लोगोसे बर'फोरा मोनसे मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा ना आरो आबादारि दा बै समावहाय बर'फोरा मिथिंगाजों लोगोसे गावसिनि आबाद मावनाय बैफोर माखासे सावगारि फोराबो बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों बेहाय बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंनि जोंनि बेवहाय बैसागुखौ गाहायै मोननै बाहागो खालामनानैहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो गिबियाव जोंङो मोसौ बैसा गु होननानै बुंनाय जायो। गिबिखौ दा बे मोसौ बैसा गु आवहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव हाय जों मोसौ मो सौनि फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो बेवहाय मोसौखौहाय थुखैनानै बायदि बायदि मोसौनो देलायहोनानै दा मोसौ बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो नैथि बैसागु ना नैथि बैसा गु होननानै बुङोब्ला बैसागनि सेथि सान जेनाखि बैसागु बोसोर गोदान बै समावहाय मानसि बैसागु महरै फालिनायखौ जों नुनो मोनो
नोंगौ
मानसि बैसागु फालिनायावहाय जों बरफोरा नुवाथारि अबं गसाइखौहाय गिबियै फुजिजेननानै बिनि उनावहाय ओ गिदिरा उन्दैखौ आरो उन्दैया गिदिरखौ मान सनमान होलायनानै ओ मानसि बैसागुखौहाय फालिजेननायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ हेलौ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा आंनि सायाव बैसागोनि बागै माबाफोर सोंनो दङब्ला सोंजागोन
आदसा नोंथां दे दानि समावहाय सोलिबाय थानाय बैसागु आरो गोदोनि समाव बा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बैसागु बैफोरनि सायाव माबाफोर ओ गोरोबथावै बा सोलायबोनाय खौ नोंथाङा नुदों नामा? बिनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
जागोन दे नोंथां
गोदोनि आरो दानि फारागदोंस ओ एसे एनै फारागाथ' ओ जाखाबाय ओ मानो होनोब्ला औ जों बैसागुआव गोदोहाय जोंङो गोदोहाय जों गावब गाव खुगाजोंनो खननानै ओ बैसागोखौ मोसायोमोन ओ दा जोंनि ओनसोलफोराव बांद्राय बिदिखौ नुयो ओ खिन्थु बे ओ जोंनि ओनसोलाव बां जोंनि खाथि खाला निफोरा सोरबा सोरबा जेनेबा बायदिसि ना रेकर्ड ओइदिनो टेब बायदि लानानै बांसिन मोसानायखौबो नुनो मोनो आथिखालाव। ओ उम उम बेबादिनो बैसागोआ जोंनि थारैनो मोनसे ओ मानिजाथाव जेनेबा जों मोजां मोननाय रंजानाय ओ मोनसे फोरबो। बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो ओ दंफांफोरनि बिलाइफोराबो सोमखोर गोथां आरो बिथ'बो ओ खोलियो ओमफाय जों बैसागोखौ माने समायना नुयो आरो बे बैसागो बो थोराव दंफां लाइफांनि बिलाइफोरजोंबो जोंनि गोसोआबो जेनेबा ओ रंजाफायो खुसि जाफायो बेबादिनो बे बैसागु बोथोराव ओ दाउ खौवौआबो जेनबा बिदिनो रंजाखांनानै गाबनाय होननानै जों गोदोनि फायनो फोथायो आरो दासिमहालागैबो फोथायो।
थारैनो नोंथां दा बेनि गेजेराव नोंथां जे बै बुं नोंथां
ओ थिग बेबादिनो जों बैसागुआव ओ बायदिसिना मैगंआरिबो ओ खाब मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बायदि बायदि बायदिसिनाफोरखौबो जोङो ओ मैगं थाइगं जानाय जायो गोखा गोखै जानाय बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ बैसागुआव बेबादि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुथुमनानै जायो होननानै।
नोंगौ नोंथां थारैनो दा बै समावहाय जोंनि बरफोरा सेजौ सेता नि बांसिन मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं थाइगंफोरखौहाय खांनानै जानाय जायोना नोंथां
औ नोंथाङा बेनि सायाव बे मेगं थाइगंनि सायाव मायबा सोंथि सोंनो दङ' नामा?
ओ नोंथां बे सेजौ सेथा जे मैगं जायो होननानै बुंदों जे बैसागुनि समाव बैसागु हाब जे सैथ्र' दान सैथ्रुनि जोब था सानावहाय ना बै मोसौ बैसागुआवहाय खुंखा होननानै बुंना ज जों बेखौ
औ खुंखा उमउम मिथिगौ
मा जाहोन थानो हागौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ
जे खुंखा होननानै जायोना सेजौ सेजौ सेथा मै गं
अ अ मेगं मिथिंगानिफ्राय बुथुमनायखौ औ जायो बे मेैगं फोरखौ जों गोदो आजै आजौ आबै आबौमोननिफ्रायनो जों फोथायबोयो जे ओ जोङो ए ओ मैगं एक्स' एकथा मैगं गंफोरखौ हमना जानाया फु जायो मा मानो होनोब जोंनाव बे बोसोराव ओ बेमारा आ जोरफोरा देरा साफा देरा जेन बेमार आज जारफोरा जायाथों बेनि थाखाय जों मैग मैगं थाइगं खांनानै जानाय जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ओ बेजोंनो लोगोसे जोंना ओ ओं बेयाव मैगंफोराव जेरै खुंखा खुन्थाइ ओ दिंखिया थालिर फस्लाखौथ' नो जायो होनना नोंथाङा मिथि जाखागोन जाखानांगौ ओ बेबादि मैगंफोरखौ जोंनि ओनसोलफोराव आरो सारा बैसागु फालिनाय बर'फोरानो बिखौ ओ बाहायनाय जायो ओ गासैबो बेखौ मिथिखायो जानांगौ
नोंगौ नोंथां
बैसागोआ जोंनि मोनसे रंजाथाव फोरबो आरो आथिखालाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बैसागो जों लोब्बा लाखिनानै ओ स्टेज प्रग्राम होनबाथ' नों थाङा मिथियो जाखानांगौ जेरै फांसन बेफोरदिबो अ बैसागोखौ लब अ बैसागोखौ लोब्बा ला औ औ
औ
बुंनां बैसाग औ बैसागोखौ लोब्बा लाखिनानै जों माने बे स्टेज प्रग्राम फांसनफोरखौ खुंनाय जायो। ओ जेरैहाय इयाव जोंनि ओनसोलफोराव उ-उन्दैनिफ्राय गिदिरसिमहा लानानै गेलेनाय बादायज्लायनाय आरिमु आयदा जेरै मोसानाय रोजाबनाय सावगारि बोनाय बायदिसिनाखौ लानानै बिदिनो ओ पार्टिसिपेट खालामनाय जायो। आरो बाहागोबो लानो ओ नुनो मोननाय जायो गोबांफोरखौनो। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुं जागोन।
औ नोंथां आं बिनि सायाव मोनसे खोथाखौहाय नोजोरबोदों। जे दानि मुगायाव बा दानि समावहाय जों ओ स्टेज प्रग्राम जो होननानै बुंदों बैफोरो जाहै बाय जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्राय सोलिबोनाय जे बैसागु रंजानाय आ बै बैसागु रंजानायनि मोनसे सोलायनाय महर खौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि समावहाय बैसागु रं जानायखौ बेबायदि जौस्राङाव माबानाय रंजानायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन। नङा होमबा नोंथां! नाथाय दानि मुगायावहाय दानि मुग खुगायावहाय बै जौस्राङाव रंजानाय बा मोसानाय बैसागुखौ औ खौ रंजानाय बैसोर माखासे सावगारि फोरा जाहैबाय जोंनि बैसागु रं
अ' अ' सोलायनाय औ नंगौ नंगौ थारैनो। बेबादिनो नोंथाङा सानो नामा जे बे स्टेज प्रग्रामखौ बैसागोजों लोब्बा लाखिनायाव नोंथाङा नोंथांनिफ्राय मायबाफोर ओ गोरोन्थि बेरखांनायफोरखौ नुदोंना ना मोजां जादों बेखौ बुंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो बे जोंनि जौस ङावहाय खुंनाय जे बैसागु रंजानाय ना बै बैसागु रंजानाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे बैसागु रंजानाय बैफोरो गोमालांनो हमगोन। दिनो बै समावहाय गावनि खुगाजोंनो खननाय आरो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय माखासे दामजुफोरखौ लानानै बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोन। मोन नाथाय बै जौसाङाव फालिनाय माखासे बैसागु रंजानायनि गेजेरजों बैफोर खुगा मेथ आरो ओ माखासे दाम गावनि आखाइजों बानायनाय दामजुफोर जे मि थिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांजों बानायनाय दामजुफोर बैसो बिसोर दामजुफोरनि नेरसोन आरो महरा गोमालांगोनखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां
औ नंथाव थारैनो
बिदिब्ला नोंथां
औ दे टपिकाबबो जोब्बाय समाबो जाबाय बेखिनियानो नेक्स्टआव
जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय